औ नोंथां खोनादों औ।
अ, मा मावगासिंनो नोंथाङालाय दालाय?
अ नोंथां मावनायाथ' फोजोबनानै आं दामाने नै एसे एनै खेथिसि मावफिनदों नोंथां।
अ मा मा अ मा मा खेथि मावदों नोंथां?
अ नोंथां खेथियाथ'
मावनाय जादों बेफार
अ
बे जोबथारबासो मावफिन
औ औ औ
दब्लाइसे दब्लाइनै। बिसि औ औ औ औ। दा नै उम दा बे बानलु जावैनायाबो देरहांदों नालाय नोंथां बे फुलि देर बे नैबे आबादफोरा थैैहैजोबबासो बेयावनो डाइरेक्ट माबानसां
अ बिदिसो आरोना नोंथां औ औ औ औ औ खस्थ' खालामनांगौ औ नोंथां खस्थ' खालामबासो मोनो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ
गुबुनावबो मावहैनो हाया नालाय बेयाव न'आवनो थानानै बेफोर मावाबानो उफाय गैया नोंथां
औ औ औ
औ आमफाय दा नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दं नोंथां
आंबो दङ बिदिनो गायखांनानै थुखांनानै नै मैयासो गायखांदों नोंथां रेस लानोसै नामा सानदां ओरैनो सप्तासेसो बिसिबांथ' मावबाय थाबावनो दैज्लांयावनो बिराद मावखाबाय माथो नोंथां मेंनायबो मोनलायलांबाय माथो। देहाफोरखौबो हारसिं मानसिना नोंथां हाख'वा हाख'वा जाथारो।
हारसिंबा बिदिनो हाख'लायथारा आरो। दा बिदिसो आरो जाया नोंथां?
औ माथो होनबावनो आरोना आं।
औ औ ओमफ्राय नोंथां खबरथ' दाथ' मोजाङै सोलिगासिनो दंना ओमफ्राय? नखरफ्रावथ' गासिबो मोजाङानो आमफाय दा नोंथां खबरफ्रा आमफाय माबाफोरमोन नामा नोंथां
खबरफ्राथ' बिदिनो नोंथां मोजां गाज्रि सोंनो होननासो माने हरदोंमोन आं बुस्थुआ नोंथाङा दायो खुथियाव दं नामा ओमफ्राय नोंथां
अ नोंथांनाथ' फ्रिानोलैै नोंथां दाथ' बिदिनो मोना सम जिरायस्लांनायसो
अ बिदि आरोना बिदिब्ला नोंथाङा आबहावानि सायावहाय माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा आबहावाखौहाय
औ औ औ औ हागोन नोंथां हागोन आं फंनैसो बुंनि होमबा नोंथां औ बुंनो थाङोब्लाथ' आ बहावा होनोब्ला जोंहा आबहावायानि जोंनि थाखाय गिबिसिन मानो होनब्ला जों आबहानिफ्रायनो माखासे जिनिसफोरखौ मोनजो बो आबहावानिफ्राय जों बार लायो आबहावानि माखासे सम्पदफोर बेफोरखौबो जों बाहायो बिफां लाइफांफोरखौथ' जोंबो बाहायो नोंथां नाथाय
बुंनांगौ
बाहायनाया जोंनि थाखाय खहाबो आरोना नोंथां बेफोरखौ मानो होनब्ला जों बांद्राय बिबांनि सुबुं अनजिमाबो एरदोंदां दानि जुगावथ' एरलांनायनिफ्राय एरलांगासिनो सिगां अनजिमाफ्रा खमायनायनि नामथ' गैया नोंथां जोंहा दानि माने थैनायनि अनजिमाया खम जाबाय आरो आरो मानसि माबानि जोनोम जानायनि अनजिमाया बांदों बेजों लोगोसे सुंबुं माबाफोर दावगाबाय नालाय नोंथां मुगानि उनाव मुगा दावगाबोबाय माने सुबुंखौ फोथांना लाखिनांगौआ बयनिबो सिमां जाबाय नालाय नोंथां ओंखायनो बेफोरबायदि बासिनायनि जाउनाव मोजां सुबुं अनजिमाया एरायनानै एरदों आमफाय फारसेंथि जोंहा आबहावा सम्पदफोराबो जोंहा नस्थ' जादों आरोना नोंथां मानो होनब्ला जोंहा सुबुं अनजिमाया एरदों ओमफ्राय बिनि जाउनाव जोंहा सुबुं थानो थाखाय जोंहा जायगा नांगौ हान्थिनो थाखाय लामा नांगौ आरो बिदिनो बेरायनो थाखाय जायगा फोर नांगौ खामानि मावनो थाखाय जोंहा माखासे फेक्ट्रिफोर नांगौ
औ नंगौ नंगौ नोंथां
नंगौ नोंथां आमफाय जोंहा बेफोरनि जाउनावनो माखासे मिथिंगायारि सम्फोरखौ जोंहा नस्थ' खालामो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
जोंहा बुंनो थाङो आं बुंनाय बादिनो जोंहा सुबुंजोंमा एरायनायनि जाउनाव जोंहा थानो थाखाय जायगा गैयिनि जाउनाव बेफोरबायदिनो जों बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांनानै जा लांदां जायगा मोनो बेफोराव जोङो सुबुंफोरा थानो लायो इसेबां सुबुं अनजिमा बांदों बेबादिनो जोंहा बेसेबांनो बांसिन बिबांनि जोंहा बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफ्रा एवस्रांजादों मिथिंगानि आबहावानि जिरादफोरा हाबा हा बुङोब्ला आरो माखासे मानसिफ्रानो गुबुं होदों बुंनो थाङोबा जेरै मानसि लुनाय जोंहा इन्डास्ट्रि कलकारखानाफोरा गोबां रोखोमनि उखुन्दैफोरखौ हगारनानै होयो लेथ्रा उखुन्दै कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ आबहावायाव हगारनानै होयो बेफोरनो मानसिनि थाखाय खहा गोनां मानसिया बेजोंनो बेमारबो जानो हमो बेनोसै आरो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' बांसिन माखासे आबहावानि बेनिफ्रायनो जों सुबुङा अक्सिजेनफोरखौ लायो आरो बे अक्सिजेनखौ जोंनि सुबुंफ्रा माबानो नाङा दानफायनो नाङा बेनो आरोना खोथाया आमफाय जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो सुबुंफोरा आबहावाखौ बिदि नस्थ' खालामनायनिफ्राय बासिन फिनोब्ला जों बेखौ माखासे रैखाथिनि खामाथि खामानियाव बाहायनो
जोंनि मानसिफोर मावनो हायो जे जोंहा जों आबहानि माखासे
औ
जों बन्द' खालामनांगौ बिनि अनगायै जों बिफां-लाइफां गायनांगौ आरो हाग्रा-बंग्राफोर एवस्रांनायखौ जों बन्द' खालामनानै बिदिनो बेबायदिनो बिफा-लाइफां गायनायखौ जों बारायनांसिगौ आरोना सुबुं माहारिफ्रा होमब्लासो जोंहा आबहावाया साखोन सिखोनै थागोन जोंहा इन्डास्ट्रिफोरखौ जों माखासेखौ बन्द' खालामनांगौ नांथारै
औ
जिनिसफोरखौ जों माखासे गैयाबाबो जों सोलिनो हायो।
औ
मानो होनब्ला जोंहा बिदि मैया खालामस्लायसाय जोङो सुबुङा थांनानै थानो थाखाय साखोन-सिखोन खालामनाया जोंनिथार खहा जाया आरोना नोंथां बुंनो थाङोबाथ' मानसियानो आबहावानिफ्राय मदद लायो आरो मानसियानो आबहावानिफ्राय मदद लानानै जोंहा आबहावाखौनो नस्थ' खालामगोश होननाय बायदि जायो आरोोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
आबादनिफ्राय जा जिनिस मोनदों बेफोरखौनो जोंहा इन्डासट्रियाव सोदांनानै बेफोर इन्डास्ट्रि लेथ्राफोरानो आबहावखौनो उल्था नस्थ' खालामबावो आरो ना
औ नंगौ नंगौ नोंथां
अब्ला जोङो मानसि आबहावाखौनो बाहायो आरो आबहावाखौ नस्थ' खालामो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंंगौ दा बालसिखौ आबहावाखौ बस्थ' खालामदों
नाथाय दानि दासिमाव एसे एनै फैसा मोननो नाजादों गुबुन गुबुन हादराव नाथाय जोंसे बांद्राय बिदि बिबांनिखौ नुनो मोनाखै बुंनो थाङोब्ला जोंथि बांद्राय बिदिबो नंखाया आरो ना जोंहा बांद्राय बिबांनि कारखानाफोरबो गैया
औ औ
जोंहा बिदिबो नङा जोंहा यारफरद आदि बानायनायावबो गोबां जायगा फरा माबा जायो आरोना नस्थ' जायो हाग्रा बंग्राफोर बिफां-लाइफांफोरा जोंहा लांनांगोनांगौ जायो। फुटबल बायदियाव
औ
बे जायगायावनो बानाय मानो होनबा जोंहा गोबां जायगा आवग्रिनानै लायो बेफोरबायदिया बै सुबुंनि थानो होयोबो जायो बाख्रि बगा खाननो मोनां जायो गावनि जायगाखौ आरो बिफां-लाइफांफ्राबो जोंहा आबहावानिबो नस्थ खालामनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां जोङो आबहावानिफ्राय आबहावाया नस्थ खालाम होनोबा जोंहा दैखौबो जोंहा नस्थ खालामो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो कारखानानिफ्राय माखासे लेथ्रा मुवा गनायफ्रा दाखोरफारा जोंहा दैफोराव जोंहा गोसार्ला फैयो नानै जोंहा
औ औ
फोरा मोनलोंफ्लाङोबाय बा लोंनायबो जायो खाथि खाल थानाय जायगाफ्राथ' बेफोर दैखौनो लोंनाय जायोबेबा बबेवबा बेफोरनि थाखाय जोंहा बेफोर सुबुं
औ औ नंगौ नंगौ नोंथं नंगौखौनो बुंदों
गुन्दैफ्राबो जोंहा माने बेफोरजों दुुबोनाय आरिफोरावबो जोंहा बिगुरफोरनि बेरामा बेफोर जायो आरोना नोंथां दा बे आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै संरैखाथि फोरनि बारै औ औ
जोंहाथ आबहावा होनोब्ला नोंथां थागौ आरो नोंथांङानो आबहावानि सोमोन्दै जोंहा मा गोबां खोथाखौ बुंलांजोबबाय आरो जेरै जोंहा आबहावा होनोब्ला जोंहा मा? जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै बार अख्रां बायदिफोरखौनो जोंहा मा आबहावा होननानै बुंनाय जायो आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनांगौआ मानो जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो नोंथां जोंहा मा आब वहायाव मोजां थायोब्लासो जों मा? सुबुं माहारियाबो मोजां थागोन आरो गोग्गो सावस्रिनि जागोन आरो जोंहा आबहावाया गुबुंले जायोब्ला जों सुबुं माहारि आरो जायखिजाया जिउ गोनां मुवाफ्रानो माने मोजांङै थानाय नंङा आरो बेनिखायनो जों मा साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो आरो जोंङो मा बिफां लाइफाङा मा जोंना आबहावाखौहाय साखोन सिखोन खालामो आरो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफां आरो जों सुबुं माहारि एबा जिउ गोनां माहारि जों माने
ओ बिदिनो मा होनो जोंहा बिफां लाइफांङाहाय खोनादोंना नोंथां जोंहा बिफां लाइफांङाहाय अक्सिजेन गेस लायो आरो बिफां लाइफांआमाने अक्सिजेन गेस हगारो आरो थिग बेबायदिनो जोंनो माने जोंङो हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौहाय बिफां लाइफा ङा बोनानै लायो आरो बेबायदिनो माने जोंहा मा रानलायनानै एबा बेबायदिनो जोंहा रानसारलायनानै माने थांनानै थायो आरो आरो जोंहा आब आबहावाखौ खहा खालामनाया जाहैबाय माने गोबां बिबांनि जोंहा हाग्रा बंग्रा खौ दानफायनानै एबा दानस्रांनानै माने माखासे गिदिर गिदिर दारिमनि खारखानाफोर गायसननाया माने गोबां खहा खालामो आरो आबहावाखौहाय एबा गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने गोबां खस्थबो मोननो गोनां जायो आरो बेबायदिनो माने बिदिनो माने आदार जायखौ जों आदार जिन्ज्रि आदार जिन्ज्रि होननानै बुंङो आरो माने जों बि रानसारलायनानै बेबायदिनो सुबुं आरो मानसिनि गेजेरावहाय माने दासिमहालागैबो जों थांना खौ नुनो मोनदों आरो आरो आबहावाखौ संरैखाथि होनांगौ माने जों साब साफ्रोमबो नि बिबान मारै संरैखाथि होनो होनोब्ला जोंनाव गिबियावनो एक नाम्बारावनो जों मा खालामनांगोन जों बिफां लाइफांखौहाय गायनांगोन जों बिफां लाइफां गायोब्लासो मा सुबुं माहारिया एबा जों जिब जिबिया माने मोजांङै थांनानै थागोन आरो जायनि जाहोनावहाय जोंङो मा आथिखाल मुगायावहाय आबहावाया माने गुबुंले जानायनि थाखायनो माने ओ बिदिनो मा होनो बेमार आजारफ्रा सोमजिनो हमदों आरो बांसिनानो आरो जोंहा मा थाब थाब मा होनो सुबुंफोरनि माने जिउआ गोमानोबो हमदों आरो बिनि थाखायनो माने जोंङो आबहावाखौ माने सांग्रांथि लाखिनांगौ आरो सांग्रांथि गैयाबा जोंहा माने जिउआव गोबां खहा जागोन आरो बैफोर गेब्रेंनायनि बांसिन जाहोना जाबाय जोंहा माखा
रासायनारि हासार बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय बैफोरनि जाउनावहाय जोंहा गोबां खस्थ खौ मोनदों आरो बै बैफोरो माने बाराव गोरोबफानानै हां लायोबा जों देहायाव माने बेमार सोमजिनो हागौ आरो नोंथां बिदिबा जोंहाथ' समाजाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंखां औ दोनथ'लायसै दे